हेल'
हेल' नोंथां
औ खुलुमबाय
औ खुलुमबाय दा जेनेबा बिदिनो आं नोंथांनिसिम फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं माइ गायनायनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां
औ औ औ सावरायजागौमोन दे नोंथां
औ सावरायजागौमोन ना
औ औ
औ जेनेब्ला जों दैज्लां बोथोराव खोथियाखौ बोरै बुंनो हागोन ना नोंथाङा
अ ओरैनोथ आङो मिथिगौ थेवब्लाबो आङो जा आंनि मोनदांनाय बेखौ आङो नोंनिसिम इसे एसि खोन्थाहरनो होननानै आं माने आ आसा थाबाय जेनेबा ओ खोथियाखौथ जोङो फैयो नों गौ बयबो ए खिन्थु गिबियावनो जोङो खोथिया फोग्रोनो थाखाय जों गिबियावनो ओ माइ लाग्रोनांगोन माइ लाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ सोमनानै दोननांगोन जोङो फख्रि बा ओरैनो जोङो माबा मोनसे ओ ओहो दैमा हराव जोङो एबेखौ सोमनाय जायो सोमनायनि उनावहाय जोङो बेखौ हरसेबा हरनै सोमखांनानै जों बेखौ ओ बोखांनानै लाबोनाय जायो बोखांना लाबोनानै जोङो बेखौ ओ नआव आरामसे मोनसे ओ मोजां जायगायाव जों बेखौ दोननाय जायो जेरै बखनानै दोननाय जायो बखना दोननायनि उनावहाय जोङो बेहाय थास बिलाइफोरखौ जोङो खानानैबा खोबनो हायो माबा मोनसे बस्थाफोरबो खोबनो हायो नोङो जेखि जाया नोङो ओ लानानै नोङो जायखि जाया खोबनानै दोननो हायो। जेब्ला जोङो बे खोबना दोननायाव जोङो जेब्ला माइया जोंनिया खिलिगोन अब्ला बा गाजा बेरगोन अब्ला जोङो बे माइखौ जोङो ओ खोथिया ओ दुब्लि बारियाव जों एवखाना दोननाय दुब्लियाव जों माने बे माइखौ जोङो फोहैनाय जायो ओमफ्राय बिनि उनाव हाय जोङो जेब्ला बे होम होनाय दोननाय जोंनि ओ खोथियाया जेब्ला गोजौ जागोन बा देरगोन अब्ला जोङो बे खोथियाखौनो जोङो ओ फुनानै जोङो जोंनि जा हा बेहाय जोङो गायनाय जायो ओ आरो दे आरोथ मा बुंबावनो दैज्लां बोथोराथ दा सफैबाय जेब्ला दाथ जावगायबायानो सोरहाबा सोरहाबा औ ओ बिनिखायनो ओ दा जोंनि जा ओ दा सफैबाय थानाय दैज्लां बोथोर बेहाय जोङो फ्राय मान मानसियानो बा गायनाय थेवबाबो जोङो ओम दैज्लां होनोब्ला जोङो ओरैनो ओ बांसिनानो ओ आमथिसुवा बायनानै गायनाय जायो आरो बाय नोंसिनिकिलाय माबोरै जेनेबा ओरैनो दा गायनाया सोलिबायना सोलियाखै ना सुवानि उनावसो नोंसिनि खि गायो नोंथाङा आंनोबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां दा जेरै जोंनिखौवबो गायगासिन‌ नो दङ आर ना नोंथांनि जेनेबा
औ नंगौ।
उम दैज्लां बोथोराव दा गायगासिनो दोङो। जेरै व ओ बोरायफोरा सेंग्राफोरा खोथिया फुदों जेनेबा सि ख्ला जों बा बुरै बिसि बिसोर माने गायदों आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ।
गायदो सोलिगासिनो दोङो आरो
औ ओमफाय ओरैनो नोंसोरनिखि फ्राय मानसिफोरानो आमथिुवा बायनासो गायो नामा।
औ औ इसे ओरैनो सानै साथामसो आमथिसुवानि आगोल गायो ओमफ्राय एस बे उनाव बांसिन गायनाय जायो आरोना नोथां आमथि सुवायाव आरो गायनो मोना ना। औ औ सारिनि थाखानांगौ बरनि नेम आर ना बियो नों थांगौ।
औ औ नंगौ।
औ ओ।
ओमफ्राय ओरैनो नोंसोरनिखै बांसिन मानसिफोरा ओ हौवाफोरासो बांसिन खोथिया फुनाय जायो नामा?
औ औ नोंथां जोंनि जा जोंनि साइडजों आं मोनथिनाय बायदि माने हुवासा फोरासो बांसिन। जों खोथिया फुयो आरो ना। औ औ।
औ औ औ नंगौ ओमफ्राय बेबायदिनो ओ नोंथाङा आंनिसिम आरो माबाफोर गायनाय फुनाय बा दै दैज्लाङनि बै एसे माबाफोर मिथिनो लुबै बावदोंंमोन नामा? नोंथाङा आंखौ एसे सोंलु खालामहरनो हाबावगौमोन
औ औ जेरै-बिदिनो खोथियाफोरखौ फुनानै गायनानै बिदिनो बिसेस होओ सम नि गेजेरजों हानानै जेनेबा मोननानै हानानै बेखौ एसे फोरमायनो हागोन आरो
औ ओ इदिनो गायनायजों लोगोसे जेब्ला जोंनिया जायगा सि यां गायग्रोनाय जायो। बिसोरनिया ओ जोङो जेनेबा मोननायफोरखौ मोनग्रोनो हायो।ओम उम जेब्ला जोङो बेयो ओ मोनग्रोगोन अब्ला जों बेखौ हानानै ओ जोङो न'आव फारसे लाबोयो लाबोनानै जोङो बेबायदिनो माइखौ जोङो आरामसे माइ मारान होयो बांसिनानो दा आरो मिेसिनजोंसो नानाय जायो जेब्ला- ओ जोंङो बांसिनानो माइखौ जों मिसिंजों नानाय जायो बेनिखायनो बे ओ गायनायजों लोगोसे ओ जोङो माइखौ मोननो हायो आरो। ओमफ्राय ओरैनो नोंथांमोननि सै ओ ओरै नो गायनाय फुनाय समाव ओ हिनजावफोरनि या हाजिराया बेसेबां रां आरो हौवाफोरनि हाजिराया बेसेबां रां लोगोसे नोंसोरनिखि थिखाफोरा बेसेबां दाम एसे आंनो फोरमायहरनो हागोन
औ औ हागोन नोंथां जेरै-जोंनिया नोसो बोराय फोरदेया माने सार थिनस जायो आरोना नोंथां जेनेबा सानसेयाव बिदिनो ओमफाय ख्ला एबा बुरि फोरनि गायनायनि दामा थिनस आर ना नोंथां।
औ
औ दखनो
बिदिनो आगोलावथ मोसौजोंसो हालेवनाय जायोमोन आरोना नों थां गोदोनि जुगाव गोदोनि जुगाव मोसौ सौजोंसो आबौ आबैमोना दिनै दब्लायसे गाबोन दब्लायसे होनानै हालेवनाय गायनाय जायोमोन आरोना दानि जुगाव आरो बेफोर गैलि खौ नुनो मोनलिया दा माने टेक्टर जाबाय आरोना नोंथां सानसेजोंनो माखासे हायो सानसेजोंनो माने माख खासे बिदिनो आइजोफोर गायग्रा फुग्रा लगायो आरोना नोंथां जोंनि जा औ औ
ओम ओमफ्राय नोंथाङा ओ माइ गायनानै मोजां मोनो ना मोना एसे फोरमायनानै नो जाबाय ओमफ्राय ओरैनो दुब्लि बारियाव अंखाम जानायाव नोङो माबाय - मोनो गोसोखौ मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो एखौबो एसे खोन्थाहरबा मोजां मोनगौमोन आं
माइ गायनोथ जों मोजां मोनो नोंथां माइ गाय-यो जोङो दा सानफ्रोमबो सानफ्रोम फ्रोमबो माइ गायो आरोना जेरै बुरै बुरै फोर सि ख्लाफोरनि जमानां नांनानै जेनेबा जमा जमा बिदिनो खोथा बाथ थार रायलायनानै जमा जमा सानसेखौ जों माने फोथारावनो हगार हरो आरो ना नोंथां माइ गायनानै औ औ बेरै ओंखामफोरखौबो जों जानो मोजां मोनो फोथारावनो जेनेबा लोगोफोरजों औ बिदिनो लोग गोफोरजों जमा जमा जानो खोथा रायलायनो मोजां मोनो आरोना दुब्लियाव थानानै माने मोजां मोनो नोंथां
अ
नोंथाङासो नोंसोरनि गिजेन बा माइ गायनायनि दामफोरा माबायदि बेखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा
औ औ औ औ हागोन ओ जोंनिखिथ दा ओरैनो दामफोरा हिनजावफोरनिखौ जोङो थामजौ राङै जोङो होनाय जायो। ओमफ्राय हौवाफोरनिखौ। जोङो ब्रैजौ राङै। होनाय जायो ओमफ्राय ओरैनो थिकाब फोरखौ जोङो ओ थामजौ ब्रैजौ बेबायदियाव होनाय जायो दा ओमफ्राय दा बुंदों एसे खमायगोन होननानै ओमफ्राय नाथाय बेखौ मिथिनो हाया ओ खमायगोना खमाया दा सोरनिबा खोथा बाथ सोरनिबायबा खुगानिफ्रायसो खोनानाय बाथ्रा जेराव ओ आं बिखौ नोंथांनिसिम मोजाङै फोरमायनो हानाय जियानो जा जोंनिखिजायबो बेबायदिनो हिनजावफोरनिखौ ओ थामजौ राङै होनाय जायो ओमफ्राय हौवाफोरनिखौ ब्रैजौ राङै होनाय जायो। ओमफ्राय दा जेनिखिबो बेबायदिनो गायनाय फोनाय फुनायफोरा सोलिबाय दं आरो नोंथां।
बोथोराव आरो गायनाय फुनाय होनना बुंबा गासिबो सोलियो आरोना नोंथां औ जेरै दै दैज्लाङाव जोङो माइल गाया गोबां बायदि बायदि मैगंबो गायो।
औ नंगौ।
औ जेरै थाब लेस्रा गायो औ औ।
औ औ नंगौ। ओमफ्राय ओरैनो ओ नोंथाङा ओ दैज्लाङाव गायनाय नै ओ जेनेबा नोंस्रा दैज्लाङाव माबाफोर मैगंफोर गायनाय जायो नामा?
ओ औ औ जोंयाथ जेबो मैगं गायनाय जाया नो थां माइ ल गायनाय ज जायो आरोना नोंथां। बायदि बायदि माइ गायो बायदि बायदि नाम दोङो आरो ना मुं जोङो माने माइनि जरै रनजित जोसा माइब ब्रा। अंग बन्धु गासैबो बिदिनो गास बिबो मोनफा मोनफा नाम बेखौ गायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ
बिदिनो नोंथांनिजासो जेनेबा फोरमाय नो हागोन आरोना जेनेबा मा मा मै गं गायो नोंसोरनिथिं जा?
औ औ औ जोंनिखिबो दा सोलिबाय थानाय ओ जों दा जों जेरै जाबाय थानाय जेरै लेस्रा, भिन्दि, जिंखा ओ थाइबें जों बेफोर खौनो जोङो ओ गायनाय जायो फ्रायानो ओमफ्राय जोंहाबो दङ ओरैनो जानो आन्था नांगौमानि गायग्रा हा गैया जेराव जोङो जोंहाबो बेबायदिनो एसे एसे गायनाय जायो जेरै लेस्राखौबो एसे गायनाय जायो भिन्दिखौबो एसे गायनाय जायो। ओमफ्राय इदिनो जिंखा फोरखौ बो इदिनो एसे होनाय जायो नोंथां ओमफ्राय बेखौनो ओ जा एसे थायो बेखौनो ओ सानसे बा ओ बेलासे इखोनो जाबाय थाहैनाय जायो नोंथां। इदिनो जानानै मोजां मोनो मानो होनबा नआव गायनाय जानायखौ एसे आलदा मोनो मानो होनोब्ला बिहाय जेबो मेडिसिन सिडि सिन होनाय जाया जेराव जोङो बिनिखायनो बे नआव गायनाय गासै ओ जोंनि जानो गोनां फिथाइ बेफोरखौ जोङो जानानै मोजां मोनो आरो नोंथां। ओरैनो नोंथांमोना याव ओ ओ दै ज्लाङाव गायनो थाखाय माइ गायनो थाखाय ओरैनो बेसेबांसो बिगा हा दोङो नोंथाङा एसे हागोन।
जोंहाथ' बिदिनो बारा गैया अनलि दुइ बिघा दोङो आरोना। बिदिनो जोङो बिदिनो बेनिफ्राय गामिनि स साथाफोराव माने जों हाजिरा गायो आरोना नोंथां।
औ औ औ
बिदिनो हाजिरा गायनानै सोरनिबा नखर नखर ख'र हाजिरा गायनानै बिदिनो दैलांखौ हगार हरा आरो। दे होमबा नोंथां जोंनिया रायज्लायनो समाबो जोबनोसै औ दे होमबा गोजोनथोंना नोंथां औ औ औ
अखाहाबाय